हेलौ
औ नोंथां खोनादो ना
औ खोनादों नोथां
औ ओ नोंथाङा सम दङोबा आंजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हा
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ ओ बिदिबा जोङो आयदाखौ जागायनोसै नङा होमबा थां ओ जोङो गोदोनिफायनो ओ जोङो हिनजाव माहारि एबा जों आइजोफोरखौ गोबां दाउ अमा फिसिबोननानै न'खर बेंबोनाय नुदों नोंथाङा दा फिसिनायनि बागै बुंफोरथना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां बुंनो थाङोबाथ' जोंनिया ओ गोदो-गोदायनि बर' आइजोफोरा दाउ अमा फिसिनानै गोबां जिउ खुंबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ जोङो बिदिनो दाउ अमाफोरखौ फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो बिदिनो ओ खायफाया बिदिनो दाउ अमा फिसिनानैनो न'खर सुंथाबोगासिनो एबा न'खरनि ओ गथ'-ग'थायफोरखौबो ओ बिसोरनो मोजां सोलोंथाइ होगासिनो फरायनो रां रुफा जेन'बा बिसोरनो मोजाङै सोलोंथाइ होनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ नों
खायसेयाथ' गोबाङानो ओ गोबां जेनेबा गासैबो सो साख्रि मावा नङा थां बेनो खाय फाया साख्रि मावैफोरा न'आव ओरैनो थानायफोराबो बिदिनो बोरमानि फार्म अमानि फार्म दावनि फार्म ओ खालामनानै ओ आङो जिउ खुं नायखौ नुबोदों आरो बिदिनो जोंनिया बोरमाफोरनो फार्म खालामनो था थ' जों बिदिनो बिसोरनो जेबो बायनानै आदार होनाङा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेखौ जोङो बोरमाफोरखौ दुब्लि एबा फोथाराव हैयब्लानो जायो आरो बिसोरनो ओ खायफाफोरा बिदिनो सापर्टफोरबो होयो आरो खायसे-खायसेफोरा आरो खायसेफोरा बिदि माइरंबो होयो आरो बोरमाफोरनो थिग बेबायदिनो जोंनिया मोस सौ फिनोब्लाबो मोसौखौबो जों बिदि बिदि बाहेरा एखखौ बायना होनाङा नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो दुब्लि फोथारफोराव लांनानैनो जोङो बिसोरखौ फिसिनो हायो एबा फेदेरनो हायो बिदिनो मोस सौ फिसिब्लाबो गोबां जोंहा मुलाम्फा दङो जेन'बा जोंनिया बिदिनो बोसोर बोसोर बोसोर जों बिदिनो फि मोनबाय थायो नङा होमबा बो मोसौ फिसा बिदिनो मोसौ फिसा जों जेब्ला मोसौ जों मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेर मोनो बे गाइखेरखौबो जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो बिदिनो बेखौ गाइखेर दाहा खालामनानैबो फाननो हायो नङा होमबा
औ नंगौ
थिग बेदिनो जोंनिया ओ दाउफोर फिसिनोब्लाबो जोङो बिदि न'आव दाउ फिसिनायखौ जोंथ' बिदिनो न'आवनो थानाय माइरं एबा माइफोर होनानै फिसिनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोंनि हांसोफोरखौबो जों बिदिनो हांसोफोरनोथ बारा आदार होनाय जाया बिसोर गावनो दै दै थांनानै नागिरहैयो खानस्रि उनुजानायखौ नुयो आरो नोंथां औ थिग बिबायदिनो अमा बुङोब्लाथ' जों अमा फिसिबाथ' गोबां रां मोनो नङा होमब्ला नोंथां? जों बिदिनो अमा मासे खौ जोङो बिदिनो जों बिदिनो गिदिर खालामनानै जों बिदिनो ओ जिबा रोजा बिदिनो नैजि रोजा ओ गाहाम मोननाय मोनो आरो नोंथां अमा फिसिनानैबो माने गोबां रां आरजिनो हायो थिग बेबायदिनो जोंनिया अमा मासेया अमा फिसा जाबोलाबो जोङो बे अमाया जोंनिया बिदिनो जिथा दानथामाव फिसा आजायो आरो नोंथां। औ जेब्ला बे फिसा खौ फानहोनो थाखाय बे फिसाया आदार जानो थाखाय जोंनो मास मोनसे एबा मास मोननै फुरा नांगौ आरो। जेब्ला बेखौ हाथाइ एबा बाजाराव फानहैयो इयाव जों गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां बिदिनो मासे अमायावनो ओ थाम रोजा ब्रै रोजा बिदि गाहाम थांदों आरो दानिया बेफोराव जों गोबां रां आरजि फिनायो आरो अमा फार्म बुंबाथ' अमा फार्मखौ बांसिनानो बै हाखर ओ गोदो गोदोर फिनायदि थायो खायफाया अमा फार्मखौ आं बेयावसो बांसिन बानायनाय नुयो आरो बे खाथियाव मानोना बे अमा खि खौ जोङो दैजों सुस्रांना हरबा बे ओ अमा खि हाखराव गोलैहैनाय आरो नोंथां। जेब्ला हाखराव गोलैहोयो अब्लानिया नायाबो मोनजाबाय बिदिनो नायाबो देरबाय बिदिनो एसे सुबिदा नायनानै ओ मुलाम्फा जायो आरो बिदि फिसिब्ला ओ थिग बेबायदिनो हांसोनि फोरनि फार्म बानायनोब्लाबो बिदिनो जोंनिया बै हाखर गेजेर राव बे बैसां लुनानै हा हांसोखौ ओ फिसिनायखौ नुयो आरो। बिदिनो ओंखारख्लायनायबो सुबिदा खालामबाय बिदिनो हांसोआ बेयाव हाखरावबो बेयाव थानायनि हुबिदा खालामनानै बिदि लुना होयो आरो नोंथां औ थिग बिदिनो ओ बुंनो थाङोबाथ' ओ गोदो गोदाय जोंखौ जोंनि बर'आ बर'आ फोर बेफोरनि न'खरखौ माने गुबुन हारिफ्रा ओ गोबां मुगैयोमोन आरो नोंथां। जोबोद जोंखौ लेथ्रा थायो बिदि साननानै जोबोद मुगैयोमोन आरो खिन्थु दा नुनो मोनबाय दि बिसोर जोंनिस्राय बिसोरखौसो बांसिन दाउ अमा फिसिनायखौ नुदों आरो नोंथां। औ मानोना बिसोरखौ बुजिनो मोनबाय एबा मिथिनो मोनबाय जेनबा बिदि दाउ अमा फिसिनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो एबा न'खर सुंथानो हायो बेफोर बाथ्राखौ बिसोरो मिथिबाय बिनि खायनो बिसोरो जोंनिसाय बांसिनसो दाउ अमा फिसियो आरो नोंथाङा जों थ' अमाफोरनो आदार होनो थाखाय जोङो बिदिनो गुन्दै अफ्रिखौनो बांसिन होयो आरो नोंथां। बिदिनो बेफोरखौ बायनो हायाब्ला जोङो बिदिनो ओ थास'फोरखौ जोङो ओ हानानै जों बिदिनो रुना नैबो होयो आरो।
अमाफोरनो औ। ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया ओ गामि खाथिफोरावबो जोंनिया बिदिनो ब्रयलार फार्मफोर दङो बे ब्रयलार फार्म फोरखौ जों बिदिनो ओ फिसिनायखौ नुयो बिसोरनो ब्रयलारनि जेनेबा जा आदार बे खौसो होनायखौ नुयो आरो नोंथां बिदिनो न'नि माइरंफोरखौ आं होनायखौ नुवा आरो। औ ओ थिग बेबादिनो नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै बर' आइजोफोरखौ ओ जिउ खुंनायखौ नोंथाङा दाबो नुनो थांदों नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ दाबो जोंनिया ओ नखरफ्रोमबो बिदिनो सोलिलांदों होनजायो नोंथां ओ जोंनिया गोदोनिफ्रायनो दासिमाव लासै बे हुदाया सोलिलांगासिनो ओ मानो होनोब्ला ओ जोंङो बेजोंनो जोंङो नखरखौ ओ नांगौ बायदि जों मुवा बेसादफोरखौ जोंङो ओ बेफोरखौ जोंङो फाननानै लानो हायो एफोर जों नखरखौ गोबां जौगालांनाय नुदों बिदिनो जोंङो ओ गोदोहाय जोंङो बिदिनो ओ माफा मानै बिदि जोंङो ओ अमाफोरखौबो जोंङो मासेफोर मानै बिदि लानाय नुनो मोनोमोन ओ जोंङो बोरमाफोरखौबो बिदि माफा मानै लानाय नुयोमोन दाउफोरखौबो नाथाय दा आथिखालनियाव जोंङो ओ